औ खोनादों नोंथां।
अह, नोंथाङा फ्रियैनो दङना?
औ फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां।
अह आ आं नोंथांजों दान्दिसे सम जोंनि ओ बर' नि हाबानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन, सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन।
औ ओह जोंहा बर' होनोबाथ' जोंहा जेरै समाजजों गनायजानाय गोबां नेमखान्थि दं, नङा होनबा?
औ औ थारैनो नोंथां।
ओ जाय नेमखान्थिनि गेजेरजों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव जुलि खान्थिनि गेजेरजों जुलि जाबोनानै जोंनि गोबां बां बर'फोरा संसार जाबोगासिनो दं, नङा होनबा? औ। जोंहा जेरै हाबा बुङोब्ला हाबा गोलाव आरो हाथासुनि हाबा बेफोरखौ जों राय खांनो हायो, नंङा होनबा?
औ औ थारैनो।
औ। ओमफाय जेरै हाबा गोलाव बुङोब्लाथ' ओ जेरै सो मोनसे न'खराव ओ सासे सेंग्रा या जुदि हाबा जानायनि सम जायोब्ला ओ बिनि खाय माने औ हि बिनि थाखाय माने जिउ लोगोरि एबा हिनजाव नायनो थाखाय जों गुबुन दाबसे माने ओ सोरनिबा गुबुननि फिसाजोखौ नायहैयो, नङा होमब्ला?
औ औ।
औ बेयाव जों जेनेबा सोरबा गुबुननिफाय मिथिनानै ओ देवानिफोरनि गेजेरजों बिदि नङा होनबा कि ओ हाबानि सम जानाय फिसाजो दं बेफोरबादि। थ' जोंहा बेहाव बे हाबायाव अब्ला नायनो थांगौ अब्ला न'खरनि ओ। गाय गागि दाबथा सुबुंफोर थाङो नङा होनबा। बिदिनो ओ। हिनजावखौ नायनो थाङो आरो जुदि हिनजावखौ फसायबोयोब्ला गोदोनि दिनाव मा फोथायनाय दं होनदों। मोनखि ओ जुदि।
हिनजावखौ नायनो थांनाय समाव माने हौवानि न'निफ्राय थांनाय सुबुंफोरा। इसिंनि उखुमाव माने खामसालिनि बारान्दायाव गय फाथै थेबनानै गारबोयो। होननानै गारबोयो होननानै जों खोनानो मोनो।
औ औ।
ओ जुदि हिनजावनि न'खरा हौवाखौ फसायाब्ला ओ बे। गय फाथै आरो गयखौ फिरायफिनलायनाय। ओ बेफोरबायदि होननानै खोनायोमोन हयथ' बेफोरनि बागै आं एसेबां मोजां मिथिया। बिब्दिनो ओ जेब्ला ओ मोननैबो न'खरजों गोरोबलायो अब्ला। ओ हौवा गोदाननिफ्राय हिन्जाव गोदाननि न'आव लायो नङा होनबा हिन्जाव गोदानखौ।
औ औ।
औ बेवहाय जेरै जोंना बर'नि हाबानि ओ गुबै। माने आंगो होनोबा जोंहा जेरै बैराथि। आरो ओ बारलां बारलांफा नङा होमबा।
औ औ।
जेरै बारलांफाया हिनजाव लायनो थांनाय समाव अमा खर'बानो। ओ मैथुनि। मैथ्रुनि माला गाननानै मोसा मोसा हिन्जाव बरायना हिन्जाव गोदानखौ बरायनानै। बैरथि जों बारलांफाजों मोसा मोसा लाबोयो न नङा होनबा।
औ थारैनो।
औ आरो बैराथिया हाबायाव रायजोफोरनो गय राननानै होयो। बिदिनो ओ माने जों बुंनाय दंखि बैराथि। बारलांफा नङा बर'फोरनि हाब जाफुङा बेफोरबायदि बुंनाय। दंमोन आरो ना नाथाय जों आथिखालाव बेफोरखौ बारा गोनांथि होनाय बायदि नुला। नङा होनबा।
औ। आरो जोंहा मोनसे हाबा होनोबा जों हाथासुनि हाबा।
जाय हाथासुनि हाबायाव जोंहा ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो माने गोनांसिन सानो नङा होनबा माने अनला ओंख्रि जोंसो जों जेरै अनला ओंख्रि खुरनाय बेजों हाथासुनि
औ
औ नोंथां थारैनो ओ‌ गोदो गोदायाव होननो थाङोबा आबै आबौआ बुंनाय बायदिबा बांसिन नायनानैनो ओ जुलिखौ जानायखौ जोङो खोनानो मोनो
औ।
आथिखालावहाय ओ नायनानै लायनाय हाबाखौ बांद्राय नुनो मोनला। ओ बेफोरबायदिनो बर'नि हाबा होनोब्ला बर'नि हाबा होनोबाथ' जोंहा गोबां नियम निथि बेलेग ओनसोलावहाय बेलेग बेलेग नियम थायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जेरै जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाना जुदि ओ बेफोरबायदिनो न'खरनि मानसि थांनानै जुदि फसायलायोबा बा न'खरनि मानसियाबो बिनि हौवा गोदाननि न'खरनि मानसियाबो बा हिनजावनि न'खरनि मानसियाबो जुदि हरलायनो राजि जायोबा जोङो बेखौहाय ओ ओ थारिखफोर बा बेफोरबायदिनो थारिखखौ फिक्स खालामनानै जोङो बेफोरबायदिनो ओ हाबाखौहाय जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
बर'नि हाबा होनोबा बेफोरबायदिनो बैराथि बा बेफोरबायदि जोङो फोथारि बेफोरखौ जोङो थानाय नु थानायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
ओ बेनिफ्राय जोङो हाबा होनोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो ओ गोबां ओ बेलेग बेलेग ओ हाबायै जोङो जा औ नुनो मोनो, जेरै हाथासुनि खुरनाय आरो ओ आं गोबां बेफोरबायदिनो बेलेग बेलेग हाबानि नाम मुं दङ होननानै खोनानो मोन्दों नाथाय आङो बांद्राय मोजां मिथिजोबा आरो नोंथां। बिनिफ्राय जोंनि ओ बुंफिननो हागोन नामा नोंथां?
बिनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंनि माथोखौ मोजां खोनायाखै नोंथां।
हेलौ।
औ खोनादों बुंलाय नोंथां।
औ ओ जेरै ओ जोंनियाव ओ नायनानै हाबा बेजों ओ ओ जेरै समाजनि गनायथि माने समाजनि नेमखान्थि बायदियै जानाय हाबा बेनि अनगायै जोंनियाव गोबां हाबाफोर दङ नङा होनबा जेरै जों बुंनो हायो ओ दोनखारनाय हाबा खारसननाय हाबा ओ बोनानै लायनाय हाबा बे औ। बैफोर हाबाफोरखौ जों गोदोनि दिनाव बांसिनै जायोमोन होननाय जों खोनायो नाथाय बोनानै लांनाय हाबा खारसनाय बैफोर बैफोर खान्थिजों ज हाबाफोरखौ जों जोङो आथिखालाव बारा नुनो मोनला नङा होमबा?
औ औ।
स' सिगांनि समाव बेफोरबायदि बोनानै लांनाय हाबा खारसननाय बेफोरखौबो माने नै समाजा गनायनानै माने समाजनि नेमखान्थि बायदियै हाबा होयोमोन होननानै जों खोनानो मोनो नङा होनोबा जों लेखाफोराव जोङो लिरनो मोनो फरायनो मोनो।
औ औ थारैनो। ओ। जोंनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि खारसननाय बा बेफोरबायदि हाबाखौ बोरै खुङो होनोब्ला ओ ओ जेरावहाय ओ हिन्जाव गोदाना जुदि हिन्जावसाया जुदि खारसन फैयोबा आरो न'खरनि हौवालागोनि न'खरनि मानसिफोरा जुदि बिमा बिफाया राजि जायोबा अब्ला जोङो ओ बेफोरबायदिनो ओ दाय मारिहैनायखौ नुनो मोनो जेरै ओ जोंखौ हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय मानसि सानैसो लानानै बा ओ हौवा गोदाननि बिफाजों जोङो बेफोरबायदिनो ओ बिसिगि खानायखौ नुनो मोनो।
औ।
बि ओ बेयो ओ हौवा गोदाननि लागोनिफ्राय हिनजाव गोदानाव जुदि दाय मारिनाय है-हैनाय हाबाफारिया जो बाथाय बिनि उनावहाय हाबानि थारिख लानानै मोनसे मोजां हाबानि थारिख लानानै बेफोर बेफोरबायदिनो हाबाखौ बर'नि आसार खान्थि नियम निथिजोंनो खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ
ओ बिनिफ्राय ओ बर'फोरनि हाबा होनोबा लोंनाय अमा दाउ बेफोरजोंनो जाहोनानै लोंहोनानै बेफोरबायदिनो हा बाखौ ओ नुनो मोनो आरो। ओ बिनिफ्राय हाथासुनि खु-खुरनायावहाय औ जों जोंनि ओनसोलावहाय बेफोर हाथासुनि खुरनायखौ बारा आंङो नुवाखै बा खोनायाखै आरो। थेवबो ओ आब गोदोनि आबै आबौनिफाय फंसे फंनै खोनानायखौ मिथियो आरो जे हाथासुनि खुरनायावहाय ओ सबायजों दाउजों बेफोरबायदिनो हिनजाव ओ गोदानाहाय संनानै हौवा गोदाननो जाहोनांगौखौ आंङो खोनादों आरो नों
औ औ।
ओ बेफोरबायदिनो नोंथांमोननिथिंबो सोलियोबा नोंथाङा फोरमायबाय।
नोंथाङा औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ नोंथांनिफाय नोंथांमोनखिजाय माबायदि हालोद सोलियो बेनि बागै नोंथांनिफ्राय मिथिनानै गोजोननाय मोनदों नों थांनिसिम साबायखर थाबाय आरो इयुनाव ओ गुबुन आयदाफोराव जों रायज्लायफिननो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय।
औ नोंथांनिसिमबो ओ नोंथांनिसि बो नोंथांमोननि ओनसोलनि हाबा जि नियम निति बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय।
औ। दे नोंथां होमबा।
औ दे।